खोनाबाय औ। औ।
मा मा खालामदों? मावनायाथ' ओरैनो दं।
ए।
ओम ओमफ्राय मा दुब्लिफ्राव थांबाय बायाखै?
दुब्लियाव थांनाया थां माबादों मा होनो खासिया गायदों जोंहा।
बिसि बुरजा बिस बुरजा गायदोंबादि गायगोन बायदि?
द से दब्लायसे गायनो नागिरदों। दब्लायसे दह्लानि थाखाय।
उम
खोनाबाय
बुरजा गायथारो नामा माइखौ बुरजा गायथार
बुरजा गैया दब्लायसेल गायगोन दहलानि थाखायल नांगौ ना खोनाबाय दा
औ
हो उ बाय मा ओंख्रि जाखांखो
ओंख्रिया माबासो दालि जहल ओमफ्राय खारुं खान्दार एवनाय
गोथावथ जोङो दा औ आं दाबो जायाखैलै मा ओंख्रिथाय दाबो जायाखै आङो ना बाथोन सोगोन जोंना
जेबो खामानि मावाखै आरो दा
आलिफोर खोहैयाखै हा
जिबो खामानि मावाखै
जिबो गैयालै हाजिराफोर नांगौबायगौबासो नोंनाव माबा दोंमोन आं
ए दा दाथ खासियासो गायो जोंना बार हरगोन आं उम आमथि सुवा बायबासो गाय नायदो
खबर होबानो जाबाय
ओमफ्राय नोंसिनिथिं लाइन दं
लायना थ गैया मैया अखा खोरोमनायजों
ओ गैया आनाबो
बेसेबां सारस दं? बेसेबां सार्स दं?
माबाल'सो ब्रै लाखिखल' दङ।
आंना सिक्स
दा फैयाबाथाय सेस सेस सेस।
होद जालानो
ए नोंना होहाबना दोनखादोंना मोनायावनो
उम।
फैसा गैयामोनना जोंना कुनजुमारावहाय? ओंखायनो बेलासेआवसो सोहैदों बुंनायाव माया?
होनायनिया
मोनथिया जाहा फासस'नि सोबाय थायो बाजौनि सोबाय थायो।
खोनाबाय?
औ औ खोनाबाय।
ओ। बोरमा खाहैखोना माखोरा नोंलाय?
बोरमा खाहैदोंमोनलां।
ए दोखांबाय?
उम।
हा?
औ औ।
थाइजौ खान्थालफोर गैया नामाब्रा नोंसिनिथिं?
हो?
थाइजौ थाइजौ दङ। खान्थाल गैया।
थायजौ गोदै नङा थाइजौआ मोनाखै?
मोनबाय मोनबाय।
ए जा नो थांनांगौलै औ जाहैनांगौ। जाहै जाहैनांगौ फोमोनना दोन फोमोननानै हाना।
आमसिसुआया रबिबाराव नो खाना?
समबारावसो।
समबार ना रबिबार?
समबार सो होनदों औ जिखुन जाया खानानै दोन।
उम।
खानानै दोन फोमोनना। जायैनांगौ। गोलावाव हराखै नोंनाव।
हा।
हा। गोलावा फन हराखै।
सोरनाव।
गोलावा फन हराखै नोंनावहाय।
ए दा फालालै बियो। बे टिभिआ जों रायलायबाय थायोमा।
ए मालाह होनहरा।
मैया मैया।
बाह। आसोनला दाबला दाना। सोलायथारबायलै बियो।
मालाय। आरमिनि फिसाजोखौ मोनसिगोन। ना।
मोनबायना।
सानफ्रामबो सिमाङाव फैबाय थायो।
मैयाथ' इंलिसनिसो होलायलायो।
मैया मैया सामफ्रामबो सिमाङाव फैबाय थायो जालायो आंजों होनहरजादों देबिया होनर फैबाय थायो आरो। नङा जाम्बा जा जाहरलायो आं ओ
आसोला।
औ सोलायबाय दाना। मालाय बैयावबो हाबबावलासो। गाव बावलासो बियो। गाव बावला दाना।
नुलाथ' आरो अनलाइन।
आसलसोखा। मानसिया
आसोल जाबाय थो आरो।
माला लोगो हमनो थांफिननांगौआ।
माला जायो बेखौ औ एबार जुलाइआव जुलाइआव फोरोंफिननो लिंगोन ना बेखौ
आतसा। नै गाबोन समफोराय ना
बियो
थाब फैदो थाब फैदो थाब फैदो होननानै हाब मालाय बेहा है थांथोंसै। आसोला। सोलों फोरोंहैनो थांथों सै ओमबालाय।
उम
फोरोंहैनो थांदोंसै होनदां जोंहासो ब्रा
थांफिनसिगोनदां ना
औ मास मोनसे थायोयालाय बे मास मोनसे साहैसिगोन बे
मास मोनसेसो थाहैसिगोनलाय बे होनदां
औ आसोलसो जाबाय दा ना
डेनजार लै
मानसिखौनो नुबावला
आं लायालै बिदिखौ होनलायो नामा बियो
उम जों होनबा बिदि होनफ्लायो ओजों आरो लायो
ओजोंहाय ख्लाब ख्लाब
उम
अबाव थांङोथाय नुवा मानसिखौनो ओरबो फैया जोंथिंबो
आंबो नुबा मैया होनना दाख्लै बल जोबा जों दिंथिखियाव नुबोदोंमोन मिथाय जागासिनो उम
हारसिं
हारसिं रावबो गैया नाथुरमोननि दुखानाव
बा
साहा लोंलाय बावदोंसो
आदा गोमोनावबो थांलांदां
बिसिनावबो
हा औ मानसिखौनो नुवानो
न'निफ्राय ओंखारलादां होनबा
जानो न‌वावहाय ओंखारा लागोन दां मयाबो मैयाबो नुवाखै आं मासिखौनो
उम
दा बबावबा थांनांगौ बल जैहैनांगौलाय नामा
गाबोनसो गेले नांगौ। गाबोनसै नांगौ
अफहाय जोहै नांगौ?
मायाव मा होनोमोनलाय दिमाफुयाव
ए मानि फै-फैसानि?
फैसानि नङा बोरमानि
ए गाबोननिफ्रायसो जाखागोन नामा?
गामिनिफ्रायबो दिनिजाय थाइसु दाननायसोना ना?
औ
मायाव होनदों
ओमफ्राय जोंमाफुरि मानै मानै माथाम। गैया
ए बिसिबां?
हाजारसे हाजारसे
औ
दयनानो
मैयालाय अबावथ' जैया होनबालाय
मैया एबा मैयाहाय ओमफ्राय दाख्लैहाय दाखलि बाव
बिसिनाबो फैसानिनो?
फैसानि फैसानि मेस नांनो सिमोन ओं
हो देरहाबोदों। देरहाबोदों नामा होनदां?
खोनाया
खोनायाखै?
औ
देरहा बोदों नामा होनदां।
देरहाबोदों। देरहाबोदों।
बेसे बेसेनिमोन।
सारिस' थु सारि स।
ओ दाख्लै दाख्लैनालाय।
दाख्लैना मुराबारिना दुइस'ल'सो जादों।
हो ओ।
मुराबारियाव।
खमबाबो राननो थोआ जायोब्रा ना खस्थ'ल' जायो।
उम।
बयलारफोरनिलै। गैया जेरावबो। ब्रयलार फोरनिलाय जेराव गैथारा नै।
एबार जुलाइनिफ्रायसो जासिगोन।
उम।
दे होमबालाय दोनथ'सै दै। खोनायाखै? दोनथ'सै होनदां दा दा हरफिनगोन दे उम।
दे।